हेल'
औ नोंथां खालामाखै नोंथां आं ओरैनो दं जिरायनानौ
अ हेलौ
औ नोंथां बुं
औ आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फ' फन खालामदोंमोन नोंथांनो औ हागोनथ' न
हागोन हागोन नोंथां
औ दामाने ओ आङो जेनेबा जोंनि बर' बर' हारि बा बर' सुबुंफोरजों माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जे बर' सुबुंफ्रा माबायदिहाय माने गावनि समाजखौहाय गोथारै बा आ मोनसे मोजां समाज दानानै जे रायजो जाबोदोंमोन दा आं बिनि सायावनो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो
औ थारैनो सावरायनो गोनां बे मोनसे आयदा मानो होनोबा जोंनि बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोगासिनो बेजों लोगोसे जोङो ओ मोजां आब्रुथि संसार जाबोगासिनो नङा होनोमबा नोंथां?
नोंग
औ नोंथाङानो जागायग्रो हागोन दे।
औ जागोन दे जेनेबा दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा जेनेबा समाज समाज दानानै रायजो जाबोदों नङा होनब्ला जे औ मोनसे समाज दानानै बिसोरो आ संसार जाबोदों रुजु रुमुयै खौसेथियै रायजो जाबोदों दा बे रायजो जाबोनायाव माब्लाबा समाव बा बबेबा समावहाय माबाफोर समाजावहाय गेना गोरोन्थि बा दाय बायदिसिना सोरबा मावफ्लाङोबा बा मावफ्लांदोंबा बै दाय मावनाय फोरखौहाय बा गोरोन्थि मावनायफोरखौहाय फोसाबनानै लानो थाखाय माखासे आ नेमखान्थिफोर दङ नङा होनब्ला बर'फोरनि गेजेराव? दा औ दा बुंनो थाङोब्ला जोङो खान्थिया जेनेबा जि खान्थि बेफोरो मोनसेल' नङा गोबां रोखोमनि दङ दा आ रोखोम जेरैबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ बैफोर गोबां गुबुन गुबुन रोखोमाहाय जारहैदों गुबुन गुबुन दायनि थाखाय बा गुबुन गुबुन गोरोन्थिनि थाखाय माने गुबुन गुबुन माने मा बेखौ ओ फोसाबनानै लानो ह लानो थाखाय नेमखान्थि दङ आरो बर'फोरनि गेजेराव। दा जोङो बुंनो थांबा सरासनस्रायै जेनेबा मोनसे एगजामपोलखौ जों लानो हायो हमना लाबाय बर' सुबुंफोरा बर' सुबुंफोराहाय जिहेथु माने मा आबाद आबादनि सायाव सोनारनानै रायजो जाबोदों नङा होमब्ला दा बै आबादखौ सिगां मावनो थाखाय जोङो मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन बा मोसौ नङाब्लानो माने मा ओ आबाद मावनो हायामोन आरो गोदोनि समाव। सिगां समावहाय। दा बेनिखायनो बर' सुबुंफोरा माने मोसौखौ लख्खि होननानै मानियो, दा
बिसोरो बेखौनो माने मोसौखौनो लख्खि होननानै मानिनायनि जाहोनाव जुदि मोसौआ सोरनिबा आखाइयाव जिउ गोमाफ्लाङोब्ला बै जिउ गोमानायखौ ओ मोनसे फाब माने जुदि सोरनिबा आ खायावहाय मोसौआ जिउ गोमायोबा बै मानसिखौ माने मा पाब मावदों हो पाब खामानि मावदों होननानै हमना लानाय जायो। दा औ औ दा पाब जाबाय जिहेतु माने मा जों दसे आगोलावनो बुंखां- बुंलांखांबाय जे बर' सुबुंफोराहाय माने जोबोद आब्रुथियै खौसेथियै माने गोथारै समाज जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि।
औ।
ओ सा बे सुबुङा जुदि बे फाब खामानिखो मावो बै फाब खामानि खौ मावोब्ला माने मा खालामो ओम बेखौ फो ओ बे दायनि थाखाय बेखौ माखासे साजा होनाय जायो। दा नोंथाङा मिथिगौ नामा जे मा साजा होनाय जायो बेनो?
औ नोंथां आं ओरैनोथ' गुबै मुं जेनेबा सोदोब बेखौ आं मोननो हायाखै आं बेनि सल'खौ एसे खोना मोनदों आरो।
नोंगौ नोंगौ जेरैबायदि ओ मोसौ बुथा ओ मोसौआ जुदि थैफ्लाङोबा माबा मोनसे जाहोनाव अब्ला मा मोसौआव मोसौनि गोदोनायाव जे गानो मा होनो बेखौ? घन्टा घन्टि बायदिजे गानो जे बिदि खौबो गानलायनांगौ होननानै औ औ औ औ दुरुङाव खानानै माने बिदिनो मोसौ बायदि न'खर न'खर हाबनानै माने मोसौ बायदि गाबनानै बुंनो माबाहैनांगौनो। हैनानैहाय गावखौनो खालामना लानांगौनो आरो जे आं मोसौ बुथारदों माने बे मोनसे से नेम खान्थिमोन आरो बर'फोरनि माने न'खरफा न'खरफा हाबै हाबै माने नोङो माथ राव होनो मोना खिन्थु नों मोसौआ जेरैबायदि गाबो बेबायदि गाबनानै माने बिबाय बिबाय थाङोमोन बिदि होननायखौ जों खोनानो मोन दों आरो।
नंगौ थारैनो जों ओ खोब मिलायदों नोंथां आं जायजों जायखौ सिगांआव खोनादों बेखौनो आंबो ओ बिदिनो मिथिनो मोन्दों दा नोंथां फोरमायनाय बादिनो।
औ दा जों बिदि होननानै मिथियो आरो दा आरो ओ गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन दङ जों ओ जेनेबा आरो मा होनगोन बेखौ जुदि मा होनगोन बेखौ सोरबा ओ जाथावै सोमोन्दो जाथावै सोमोन्दो माने लाखिलायोब्लाबो बेखौ माने बर' समाजाव गनायनानै लाया जायनि थाखाय माने मा बेखौबो ओ बेखौ बो फोथारनानै लानो हानाय माखासे खान्थिफोर दङ'। जेरावहाय जोङो माने खोनायो आरो आथिखालावथ' जोङो बेफोरखौ ओ एसेबां नुनो मोनदिया खिन्थु गोदो गोदाय माने बेफोरखौ जों खोनानो मोनोमोन आरो जे बहाबा दैसा उद्रायना लानाय बेफोरबायदिखौ जों मिथियोमोन ना जेरै दैसा खाथियाव थांनानै दैसा खाथियाव थांनानै ओ ओ मा होनो जाय दाय मावदों बा जाय दायनिगिरि ओ सिगांनि समावथ' जोङो मा खोनायोमोन मोनसे ए न' लुना न' लुना होयोमोन ना बे न' लुना लानानै न'खौ लुनानै रायजो राजाया थांनानै बे माने ओरैनो न' बायदि लुनानै होयोमोननो आरो नाराजोंहाय माने उद्रायनायनाय उद्रायनाय खान्थि आरो दा जाय दाय मावदों बिसोर दाय मावग्रा सुबुंफोरखौ माने न' सिङाव सोनानै बै न'खौ सावनानै होयोमोननो आरो। दा सावना औ सावना होनानै माने बेखौ दै जिङावनो सावनाय जायो जिहेथु माने बैसोरो माने बे दैनि बे न'निफ्राय खारनानै माने दैयाव बारसोमहैनांगौनो आरो अब्ला दैयाव बारसोमबानो माने मा बै दाया निमाहा जायो होननानै माने फोथायो आरो बेफोरबायदिनो।
नंगौ नंगौ
दा आरो बिदिनो गोबां -गोबां गुबुन- गुबुन दङ
नोंथां आं बे समाव बे नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि बर' समाजाव माखासे नेमफोर जाय नेमफोरनि गेजेरजों जों बर' समाजखौ गोथारै ओ संसार जाबोनाय होननानै जों मानिनानै लानांगोन। जुदि सासे आबादारिया नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
हालौनाय समाव ओ हालौबाय थानाय समाव माब्लाबा मोसौ आ ओ मोसौ नि आथिङाव बे नांगोल जेराव हा एवखुग्रा नांगोल बे लहा थायो बिजौआव फाल होनो बे फाला जुदि मोसौनि आथिङाव बायसान्स बोरैबा गोरोन्थियैै नांफ्लांनानै बोवो अब्ला थै गयोब्ला बे समावबो बे जाय हालुवा आबादारि बेयो माने ओंखाम सानसे मोनजाया बेबायदि जों खोनानो मोनो आरो न
औ औ नंगौ
आरो माने बेयो माने बौनाय लोगो लोगो मोसौखौ हालखौ आगारबाय बेनि फ्राय बियो ओंखाम सानसे मोनजायालासिनो
ओं
थानांगोन आरो बेबायदि मोनसे फोथायनाय दंमोन बिदि खालामो लायनो थाब मोसौनि आथिं सानाया सागायो बे होनो बेखौ जों खोनानो मोनो आरो आरो बेबायदिनो माखासे मोननो हाबावगोन नामा नोंथां?
ओ बैफोरबायदिथ' आरो गोबां दङ गोबां दंबावो जेरैबायदि उम बेखौ मा होनगोन दा जोंथ' खान्थिखौ मिथिबायनो मा मा खान्थि जेरै आगर बार बा फंस्लद बार माबा बिदिनो जों मोनबा बाद खौ मोननो हायो आरो ना बर'फोरनि गेजेरावहाय दा बै पाद खान्थिजोंनो माने ओ बे बाद खान्थिजोंनो माने बेफोर दाय फोर खौ माने जेरैबायदि गुबुन-गुबुन दायनि थाखाय गुबुन-गुबुन खान्थि आरो बेफोरबायदि। दा बैफोरबायदि खान्थिनि गेजेरजोंनो माने मा जोंनि बर' समाजा माने जेरै जों हमना लाबाय। ओ जेनेबा जों मिथियोना जोंनि जिहेथु माबाफोर बैसागो जानो गोनां बा माबा मोनसे फोरबोफोर जानो गोनां जेनेबा बे फोरबोफोर जानो गोनांनि आगोल-आगोल बा-बा सानसे सिगांबा औ सानसे सिगांखौनो बुंनांगोन सानसे सिगांबा जोंङो गु सै गामिखौनो जोंङो उद्रायनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होनब्ला जेरैबायदि जोंङो बै दिनखालि जेनेबा गाबोन बायदियाव फोरबो दङ दिनै बायदियावहाय गासैबो न' खौ लिरस्रांनानै गासैखौबो साफा खालामनानै जेब्ला जोंनि सिबिसालियावहाय सिबिसालियावहाय ओ बिसोरो मा ओम थायोनालाय किसुमान जोंनि सिबि जोंनि माने माबानि जायगाहाय फोर जाय माने दैदेनलांग्राफोर बे दैदेनलांग्राफ्रा माने धोरोमनि नियम खान्थिफोरखौ जाय दैदेनलांग्राफोर बिसोर दैदेनलांग्राफोरा माने मा सिबिसालियावहाय गोथार खालामनानै बिसोरो ओ साखिखौ सावनानै बिसोरो मा गुतै गामियावनो दै सान्थि औ दा बिनि गेजेरजोंबो जों मिथिनो मोनो जे माने मा साफा खालामना लानाय माने उद्रायना लानाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो औ-औ।
औ। ओ नंगौ दा जोंहा गोबां माने बर' समाजाव बेबायदिनो माखासे समाजखौ मोजाङै आरो सांग्राङै लाखिनो थाखाय जोंनि
औ।
ओ जायफोर समाज दैदेनगिरि बिथांमोनहा ओ सम जों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो फालिबोदों आरो समाजखौ गोथारै दैदेनबोदों होननानै जों बुंनांगोन। बेबायदिनो जोबनायाव आं बे नोंथां बुंनाय बाद नङा होमबा बे बादखौ मोननैसो गोसोखाङो बेनो जाहैबाय ओ खौलौ बाद।
नंगौ-नंगौ।
खौलौ बादबो नामा आरो खावालि बाद आरो अगरबाद ओमफ्राय मोननैया जोंना मा दंबावो
दंमोन
ओ फंस्लद बाद। ओमफ्राय मोनसे मा दंबावोमोन आं गोसोआव फैजोब दा बेफोरनो सिगां समाव माने बे फोरजोंनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नेमखौ फालिबोदोंमोन आरो बेनि गेजेरजों जों साजा आरो न'खरनि ओ मा होनो समाजनि माने गोथारथिखौ लाखिबोदोंमोन होननानै जों मिथिनो हायो नङा होनोमबा नोंथां।
नंगौ-नंगौ थारैनो।
अब्ला नोंथांजों बे समाव गोबां मिथिनो मोनबाय जोंनि बे सावरायनायनि गेजेरजों आरो जों समनिबो आंखाल दा बे गुसुं समनि गेजेराव बेबायदि सावरायना बे जों मिथिनो मोननाय जायफोर खोथा जे बर' समाजाव सोलिनाय बेफोरखौ मिथिबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आं साबायखरखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ दे नोंथांनिसिमबो।
दे